हेल'।
औ हेल' नोंथां।
अ खोनादों खोनादों।
अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ अ नोंथाङा दा मा खालामदों?
नै दंथ'यो ओरैनो ओरैनो बार जागासिनो आं।
दा बिदिब्ला नोंथाङा फ्रियानो दंना?
फ्रियानो दंथ'यो।
अ। माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा नोंथां आं माने मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालायदोंमोन आरो।
जेबोथ' उसुबिदा गैया नोंथां मा आयदानि सायाव बा सावरायनो नागिरदों?
जेबोथ' असुबिदा गैया दा नोंथां होनब्ला ना?
गैया गैया।
ओ जेनेबा आंना सावरायनो हानाय टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा आथिखालाव माने इन्टारनेटआ माबायदि गोहोम खोख्लैखो जोंनि गेजेराव बेनि बाग माने नोंथाङा जिखिनि मिथियो नोंथाङा बेफोरखौ आ आंनो फोरमायना होनो हागोन आरो बेनिफ्राय आंबो इन्टारनेटआ जोंनि दा आथिखालाव माबायदि माने गोहोम खोख्लैबोदों बेफोरनि बागै माने ओ सुंद'यै फोरमायना होनो थाखाय नोंथांनो कलखौ खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो फंनैसो बुंग्रोदो नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं इन्टारनेट जि जोंहा गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय जि इन्टारनेट बेनि सायाव माने सुबुंनि सायाव माबोरै गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव आं एसे फोरमायना होनसै होमबा।
औ जागोन दे नोंथां औ‌।
इन्टारनेट जोंहा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबा एसे एनै मिथिखागौ जानांगौ।
औ मिथियो नोंथां औ।
जि जोंहा दा आथिखालाव बिनि थाखायनो जोंहा खायसेनि थाखाय मोजांबो जादों खायसेनि थाखाय गारज्रिबो जादों बेखौ जों बुंनो हायो आरोना जाय सुबुङा इन्टारनेट खौ मोजां लामाजों बाहायनो रोङो बै सुबुङा मोजाङै दावगालां नो हागोन नाथाय जाय सुबुङा गारज्रि इन्टारनेटखौ गारजियै इउस खालामो बा बाहायो बैफोर गारजि लामाजों थांगोन होननानै आं बुंनो सानो आरोना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
मानो होनोबा इन्टारनेटआ जाहैबाय जोंहा बेयाव गासै बो बुहुमाव जेसेबां खिनि मा दं मा गैया गासैबो बिथिंखौनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नायजोबनो हायो आरोना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेनिफ्राय आरो जोंहा इन्टारनेटआ जाहैबाय जोंनि आथिखालाव बयजोंबो सुबुंजों लोगोसे बयजोंबो थाफाखायो होननानै जों बुंनांगोन आरोना जेरै जोंहा आथिखालाव जों मबाइल लायो
औ औ।
मबाइल मबाइलावनो जोंहा सानफ्रामबो इन्टारनेट गैयाबा आथिखालाव जोंहा जेबोआनो जाला होननानै जों बुंनांसिगोन आरोना जेनेबा इन्टारनेटानो जाबाय सुबुं जोंहा आथिखालाव सुबुंनि गाहाय माने लामा बायदिसो जानानै थाबाय आरोना जोंहा जाखो इन्टारनेट गैयाबा दिनानो खाना होननाय बायदि जानांसिगोन आरोना जेरै गोदोनि समावथ' जोंहा बुंनो हायोमोन गोदोनि समाव दाव जोंहा इन्टारनेटआ एसे जेबो इन्टारनेट माखौ इन्टारनेट होनो माबोरै जायो बेफोर फोरखौ जोंहा जेबोखौनो मोनथि'नो हायामोन नाथाय जोंहा लासै लासै सुबुंफोरनि साननाय हनाया जेब्लानाखि दावगाबोनो हमो अब्लानिफ्राय जोंहा लासै लासै बैफोर जि आथिखालाव सुबुंनियाव गोहोम गोग्लैनाय जि इन्टारनेट बेफोरो जोंहा लासै लासै जाबोनो हमो जेरै जों इन्टारनेटखौ नायोब्ला जोंहा बेयाव मोजां सासे जों माने बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो सासे फरायसा फरायसाया जाखो जोंहा बेखौ गंसे मबाइल होनानै बेनो इन्टारनेटनि बागै इन्टारनेटाव फरायनो थाखाय जोंहा गोबां सुबिदाबो होनो हायो नाथाय बै सुबुङा इन्टारनेटखौ फरायनायनि अनगायै गुबुन बेलेग बेलेग आयदाफ्राव बाहायोब्ला बा बेलेग बेलेग गावनि माने इन्जयमेन्ट बा गावनि माने फुरथिनि थाखाय बै बेलेग बेलेग माबायाव बाहायोब्ला जोंहा बेयाव गोबां लस दं आरोना बेनि अनगायैबो जों दा जेरै नोंथां जों ओजों कल राय्लायबाय थादों बेफोरबो जाबाय जोंहा इन्टारनेटनि मोनसे बाहागो होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोंहा बिदिनो दा जेरै नोंथांजों आंजों गोजान गोजानाव थानानैनो नोंथांनि माथो बा आंनि माथोखौ नोंथाङा खोनाय जों बेफोरबायदिखौ गोदोनि समाव जोंहा सोरनोबा बा सोरबा सासेनि आथिंजों बा माखासे माने थांग्रा खारथाय बेफोरफोरजों थांफानानै जोंहा फोरमायहैथारनांगौ गोनां जायोमोन बा लाइजामनि गेजेरजों हैनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों जायगायाव थानानैनो बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिमबो जोङो बेेबो थांनांगौनि गोनांथियानो गैला आरोना जेराव जोंहा बेजोंनो जोंहा नोंथांनो जेरै जा कल खालामनानै रायज्लायदों बिदिनो जों जोंहाबो आथिखालाव फोरमायहरनो हानाय गोहोआबो जानानै फैबाय गोदोनि समावबा जों आा लाइजाम गांसे हरनो थाखायबो गोबां माने खस्थ' जायोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव जोंहा बैफोर लाइजामफोरनि जेबो गोनांथियानो गैला होननानै जों बुंनांगोन जेराव जोंहा नोंथांजों जेरै आं दा रायज्लायदों बै
बैनि बिथिंफोरखौ लानानैबाबो आरो बेनि बागै जों नायोब्लानो जे नोंथांजों आंजों
जोङो जेरै मोखां मोखां बिजाब बा जों आथिखालाव नोंजों आंजों बिदि जेरै नायलायनो हायो दा जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो मोखां खौ बा सेहेरा बायदिसिनाफोरखौ जों नायलायनो हानाय गोहोआबो जानानै फैबाय। बैफोरबायदियावनो जों माखासे बिथिंखौ इउस खालामबाय थायोब्ला बा जोंहा बाहायबाय था थायोब्ला जोंहा जोबोद खहा दं होननानै बुंनांगोन आरोना इन्टारनेटनि गोहोमा जोंहा सुबुंनियाव गोबाङानो गोग्लैखादों गोबां गोग्लैदोंबाबो जोंहा माखासे मोजाङावबो गोलैदों माखासे गाज्रियावबो गोलैदों होननानै जों बुंनो हायो आरोना बेबायदिनो नोंथाङाबो माखासे इन्टारनेटनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ हागोन।
औ।
ओ जिहेतु नोंथाङानो एसे आगोलावहाय बुंलांनो खाबाय जोंहा इन्टारनेटनि सोमोन्दै ओ आंबो एसे फंनैसो बुंना हानोसै ओ नाय इन्टारनेट ओ जोंनि गेजेरावहाय इन्टारनेटआ माने आथिखालाव गोबां माने साग्लोबफैबाय आरो इन्टारनेट नोङाबानो जोंना माने मेगन खाना बायदि होननाया बेबो सैथोआनो होनजायो आरो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बबेबा मोनसे खामानि बबेबा मोनसे ओ दा हाबा बा रोङि खामानिफोरखौहाय जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो मिन्थिनो हायो आरो लोगोसे जोंहा ओ दा नोंजों आंजों कमिउनिकेट खालामबाय थानाय जेनेबा सोमोन्दो लाखिलायबाय थानो हायो जेनेबा सासे सुबुङा ओदाबसे जायगायाव थानानैनो आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै ओ बिसोर सानैया जेनेबा गाव गावसोर गावसोरनि गेजेरावहाय माने सोमोन्दोखौ लाखिलायनो हायो आरो नोंथां। ओ आरो बेनिफ्रायहाय बेबायदिनो गोबां माने ओ गुबुन हादरफ्रावहाय जेनेबा माबोरैहाय सोलियो माबोरैहाय थायो माबोरैहाय बिसोरनि कालसार माबोरैहाय बिसोरनि माखासे थासारिफोर बेफोरखौ जोङो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ जोंनि ओनसोलनि हालामनि माखासे ओ माखासे थासारि बा माखासे ओ जेनेबा मोजां गाज्रि गासैबो थासारिखौ जोङो इन्टारनेटआव होनानै जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेम बा माखासे गोजोननाय बा माखासे बेफोरबायदिनो बायदिसिना हाबाफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों इन्टारनेटआव होनानै ओ गुबुनफोरखौ मिथिहोनो हायो आरो नोंथां बेबो मोनसे इन्टारनेटनि थाखाय मोजां। ओ खामानि जाना फैबाय ओ इन इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जोंनोहा गोबां मुलाम्फाबो मोनदों आरो लोगोसे गोबां माने खहाबो जानायखौ जोङो एसे एनै नुनो मोनदों आरो जेनेबा जोङो बाहायनो रोङोब्ला इन्टारनेटखौहाय मोजां आरो लोगोसे इन्टारनेटजों माखासे गेलेग्राफोरबो थायो जेनेबा गाज्रि जेनेबा बायदिसिना बेबायदिनो बेफोरनि गेजेरजोंबो माखासे सुबुंफ्रा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो दावगाबाय ओ जेरैहाय जोङो माखासे मुलाम्फाखौ आं बुंनाहोनो जों जाय इन्टारनेटनि जेनेबा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे ओ खौरांफोरखौ मिथिनो हायो जेनेबा जों जोंनि हादराव थानानैहाय गुबुन हादर नि खोथाफोरखौ मिथिनो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा आथिखालावथ' इन्टारनेटआ फाइभजि बेफोरबायदिबो फैजोब्बाय जेरैहाय जोंहा ओ डिजिटेल मुगा होननानै बुङा नङा होमब्ला नोंथां बेनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां माने जोंनि गेजेराव सोलायनाया फैबाय आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जोङो बबेबा मोनसे नलेज आरजिनोबो हादों जेनेबा जोङो बबेबा मोनसेखौ रोङाखै जेनेबा जोङो जोंनि गेजेराव गैया गुबुननि गुबुन ओनसोलाव बा गुबुन हादराव दङ बेखौहाय जोङो माखासे गियानखौ सोरजिना लानो हादों आरो लोगोसे जोङो गावजों गाव सोमोन्दोखौ लाखिलायबाय थानो हादों आरो नोंथां जेनेबा जों जोंनि हारिनि बाथ्राखौल' मिथिया गारानो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गुबुन हारिनि बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला जों जोंनि हारिनि बाथ्राखौल' मिथिना थाबला मा जानो ओ गुबुननि हारिनि हारिनि गेजेराव माबायदि स सोलियो माबोरै ओ बिसोरनि आसार आखुफोरा बेफोरखौ मिथिनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो गाहाम। बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेट आ सोलों गथायाइ रावआवबो माने गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां मुलाम्फानि खोथाखौनो आं बुंनोसै बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे अनलाइन क्लासबो लानो हायो बेबायदिनो जोंहा आ माखासे आ कर्सफोरखौ अनलाइननि गेजेरजोंनो जोंहा लानो हायो। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव ओ बेबायदिनो अनलाइन क्लास लानानै आरो बेबायदिनो माखासे अनलाइन कर्स लानानैहाय बेबायदिनो ओ जोङो ओ माखासे मिथि बा माखासे सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंनो हायो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि ओ जोङो जेनेबा हमनानै ला जेनेबा नोङो आसामाव थाबाय बेनिफ्रायहाय नों नों सोरनि न'खरनिनो सोरबा सासे सुबुंफ्रा जेनेबा बहाबा गोजानावहाय ओ जेनेबा साख्रिफोर मावहैबाय बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांबाय बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो दसे समनि गेजेरावनो जोङो बेफोरनिफ्राय खौरांखौ लाहरहरबाय थानो हायो आरो जेनेबा बेबो बेफोरनि बेबो बिसोरनि खबरखौ मोनो बेबो बिसोरनि खबरखौ लानो हायो आरो नोंथां आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंहा दास' डिजिटेल मुगा जाबाय नङा होमबा आरो लोगोसे दा पेमेन्ट खालायनायनि बेलायावबो बुंनो हायो जोंहा पेमेन्टखौबो जोंहा अनलाइन पेमेन्ट बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव दैथायहरनो हायो बेबायदिनो आखाइयावहाय केस रांफोर गैयाब्ला बेबायदिनो जोंहा आ दसे समनि गेजेरावनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो पे खालायनो हायो बेफोरबो इन्टारनेटनि जोहैनो जाजोबो गासैबो नोंथां। ओ बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव नोङो पेमेन्ट खालहरनो हायो जेनेबा ओ नोङो सोरबा सासे सुबुंनो हरनो गोनांब्ला इमारजेन्सियावहाय बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय ओ हरनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां माने जोंनि गेजेरावहाय ओ इन्टारनेटआ गोबां मुलाम्फा खालामबोयो आरो सुबुंफोरनि गेजेराव। ओ बेबायदिनो आरो लोगोसे माखासे से ओ बुंबाबोथ' बुंजोबनो हाया इन्टारनेटनि माखासे गाहामखौबो आरो लोगोसे गाज्रिनि गेजेरावबो बुंनो हायो माखासे ओ सुबुंफोरा माने इन्टारनेट बाहायनानै माखासे गावखौनो इन्टारनेटावनो बाव माने गब' फबहोनानै बेबायदिनो माखासे सोलोंथाइ लानाय फ्रावहाय माने एसे ओ उस सुबिदा बा माने साक्सेस जायैखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा इन्टारनेटजोंनो नांथाबना थाग्रा सुबुंफोरा माने इन्टारनेटावनो नांथाबनानै थाबाय थानो गोसो जायो आरो ओ जेरैहाय जोंहा सोरबा सासे सुबुङा बिमा बिफाया जेरैहाय जोंहा मबाइल गंसे बायना होबाय। बेजों लोगोसे मबाइल बायना होनायावहाय जोंहा सासे गथ'आहाय फरायनो गारनानै जोंहा मबाइल